हेल' नोंथां
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां
औ औ नोंथांनिया नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ
औ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ
दाथ' नै ओरैनो ओह दंफां सायाव जिरायना दं नोंथां।
औ औ औ ओमफ्राय फुंनि जाबुं जानायफोर जाखांबायबो नामा नोंथां?
ओ जानायाथ' जाथ'वाखै नोंथां दाबो
औ औ औ दा नोंथांना खबरफ्रालाय बोरै?
नोंथां खबरफ्रालाय मोजाङानो आंना नोंथां
अ औ औ औ आंनाबो बर्थमान मोजाङानो दंथ'यो नोंथां।
औ
औ दा बिदिब्ला नोंथांआ नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायाव बा आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनानै नोंथाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां दा नोंथ दसे सम फैयोब्ला आंजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंना मा होनो ओह जोंनि जि मिथिंगायारि सम्पद जाय जायनि बाहागो जेन'बा बिफां लाइफां बिफां बायदिनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो नङा होमबा नोंथांङा
औ नंगौ नोंथां
दा बैफोर फिथाइफोरा जोंनि थाखाय जोंनि जि थांना थानायनि समाव मान माबायदि गोनां थि दङबा माबायदि गोनांथार बे फिथाइनि बिहोमाया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ दा बैफोरखौनो लानानै माने नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बिनि बागै एसे फंनैसो फोरमायना होदो नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंनि नि थांनानै थानाय समाव फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि होनोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों माने गोबां माने जोङो भिटामिन एबा जों प्रटिनखौ जों मोननो हायो मानो होनोब्ला फिथाइ सामथाइया जोङो जानानै जोबोद मोजांबो मोनो बे फिथाइ सामथाइखौ बुङोब्ला गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दं आरो ना नोंथां ओह जेरै फिथाइ सामथाइ होनोब्ला माने बोथोर लायै बोथोर जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां जेनेब्ला जों गोबां माने रोखोमनि ओह बायै बोथोर बिदिनो होयो फिथाइ जेनेबा खायफा खायफा बेबायदिनो बोसोराव फिथाइ होयो खायफा खायफाया बोसोर सबखान्से होयो बेदिनो माना रोखोमनि फिथाइफोर दङ मानो होनब्ला जोङो फिथाइ सामथाइखौ होनोब्ला जोङो जोंनि न'फ्रावबो जोङो गायना लानांगोन जों बांसिन मस्ट कमनलि जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों न'फोराव जों मोनो होनोब्ला जेरै थाइजौ होन सफारि होन बेबायदिनो खान्थाल होन बे बेफोर रोखोमनि ओ रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ जों बांसिन न'फोराव जों मोननो हायो आरोना मस्ट कमनलि होनोब्ला ओ बेफोर फिथाइयानो आरो ना ओह आरो बेबायदिनो नारें फोरबो दंबावो नारें खमला एबा नारें जुमब्रा एबा नारें कारजि फिथाइ फिथाय फिथाइ सामथायाइया गोबां रोखोमनि दं जेरै गोदै दं गोखै दं गोफाब बेदिनो बायदिसिना रोखोमनि जेनेबा टेस्फोर दं आरोना ओह माने गासिबो रोखोमनि ए थेसआनो जाहैबाय फिथाइ सामथाइफोरानो जाहैबाय ओ माने मोजां जोंनि थाखाय गोखैबो नांगौ जोंनो गोदैबो नांगौ मानो होनोब्ला गोदैयाबो जोंनि थाखाय गोनां थि गोखैयाबो जोंनि थाखाय गोनांथि जोङो ओ गोबां माने खामानिफ्राव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै फिथाइ सामथायनिफ्रायबो जेरै जोङो बेबायदिनो ओ जुस बानायनानै जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो आपेल मेंग' बेदिनो स्ट्रबेरि एबा खेउवि गोबां माने बायदि सिना रोखोमनि ओ-बेफोरजों मुवा फोरजों बेबादिनो गोबां रोखोमनि एबा बेबादिनो क्रिम एबा बेबादिनो ओ- बायदिसिना- फेस वास एबा गोबां माने बानायो आरोना फिथाइ सामथाइजों ए
औ नंगौ।
बेफोर बायदिनो गोबां ने ओ-लोंग्रा एबा बेबादिनो एलकहलखौबो जों बानायनाय जों नुनो मोनो बिदिनो। एलकहलखौहाय गोबां माने फिथाइ सामथाइजोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो माने बांसिन ओ- लोंग्रा एबा बेबायदिनो जिनिसफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनि गेजेरज जो-जों बांसिन बहननायखौ जों नुनो मोनो। ओ-जोंनि थांना थानाय समावहाय जोङो फिथाइ सामथाइखौबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला जों फिथाइ सामथाइखौ जों गायनानै लानांगोन जोंनि न'फोरावहाय जों गायनानै लायो। अब्लासो जोङो ओ न'निफ्रायनो जोङो मोनजानो हागोन एबा जोङो। जानानै जोङो फेमिलिजोंबो जों। जमायै जोङो जानो हागोन एबा आरो बेबाय दिनो जोंनि फिथाइ दंबावो जेरै नारेंखल नारेंखला जोंनो बिबादि गरम सिजोनावहाय बिदै। ए नङा होनबा नोथां गलाफ्रावहाय गोबां बिदिनो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खुसेर। खुसेरखौ जों बेबायदिनो बिद बिबदिनो जों नुनो मोनो लामाफ्राव एबा बिदिनो गोबां रोखोमनि माने फालांगिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना फिथाइ सामथायनि। फिथाइ सामथाया होनोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद माने मिथिंगायाव मिथिंगायाव थांना थानाय समावहाय जों थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां? जों फिथाइ सामथाइ फ्रायनो जों गोबां माने रांबो खामायनो हायो। जोङो जानानै जोङो मोजांबो जोंनि देहाफ्राबो फिट जायो जेरै- ओ-जोङो खमजरि जायोब्ला जेरै ओ- दालिम एबा बेनि फ्राय जोङो थै थै मोननो हायो जोङो बेखौ जायोब्ला जोङो थै जायो होननानै जों मिथिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ-नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? ओ- फिथाइ सामथाइनि सायाव एसे फिथाइ सामथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि एबा जों फिथाइ सामथाइ जाना नै जों माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ दा बिदिब्ला जोंहा फिथाइ होनोब्लाथ' उम फिथाइनि सोदोबाव माने मोनस सेल' बुस्थु नङा बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइफोर हाबनानै दङ। जाय फिथाइफोरखौ जोङो जेन'बा मिथिंगायारि सम्पद माखासे बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो। दा बेफोर गासैबो मिथिंगानि बाहागोआवनो गोग्लैयो। जोङो बुंनो हागोन जे फिथाइया जोंनि जिउआव बा जोंनि थानाय समाव जोंनो जोबोद गोनां। होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोबा बांसिन मुवा बेसाद बा जोंनि लोंग्रा जाग्राया माने फिथाइ स थायनो सोमजिनाय फिथाइ सामथायजोंनो बानाय जाजोबनाय आरो नङाना। दा जोंहा नोंथाङाबो बुंलानाय बायदिनो जोंनि ओ-जोंनि जायगायाव बा ओनसोलाव बेबायदि दिनो माने बोथोर लायै बोथोर फिथाइ सामथायाइखौ जों मोनो आरोना। दैज्लांनि समाव माखासे फिथाइ मोनगोन बा जेनेबा मेसें बोथ थोरनि समाव बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन फिथाइखौ जोङो मोननो हायो।
दा फिथाइआ माबायदि गोनां होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन जे फिथाइनिफ्राय जों गोबां बिथा टामिन प्रटिनफोरखौ मोननो हायो जे जोंनि देहायाव माखासे जोंनि देहायाव माब्लाब माब्लाबाफोर माने जोङो दुरबल जायो खमजुरि जायो थैनि मालाबा समाव थैनि खम जायो जायनि जाउनाव जों गोबां खस्थ‌मोनो आरो खामानि मावनाय बोलो गैया दुरबल मोनो। दा बैफोर बिथिङाव जोङो फि थाइ सामथायनि फिथाइ सामथाय जानानै बा माने फिथाइ सामथायाइनिफ्राय माखासे भिटामिन फोरखौ मोननानै जोङो गावनो गाव माने ओ मा होनो थाजिम मोनो बा थाग्रा भिटामिन मोननानै जोङो था ग्रा जायो दा बैफोरबायदि भिटामिनफोरखौ जोङो माने फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोनो ओ बिदिनो गुबां माने मा होनो गुबुन गुबुन फिथाइयाव गुबुन गुबुन भिटामिन थायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
दा नोंथाङानो दय बुंनाय बायदि जोंहा मा होनो फिथाइनिफ्राय गोबां बुस्थ थु बानाय जों जाग्रा लोंग्रा दा जों बुंनो थाङोबा जोङो मा होनो ओ थान्दा जों जे फेबसि बायदि फेबसिथ‌ नङा जेनबा जों जे थान्दा लोङोना गरम बोथोराव राव दाथ नै गरमनि सम दा बे समाव जोङो थान्दा लोंनाय माखासे था फोरा जाहैबाय ओ थाइजौजों बानायनाया माखासे थान्दा दङ जोंहा लिचुजों बा नायनाय माखासे थान्दा दङ ओमफ्राय बेबायदिनो दालिमजों बानायनाय थाय ओ ओ मा होनो सफारिजों बानायनाय बिदिनो माने गोबां बां रोखोमनि थान्दाफोर दङ जाय थान्दाफोरखौ जोङो लोंनानै ओ जोंनि नैबे गरम बोथोराव जोंनि देहाया ओ दुंखावनाय जोंनि गरम देहाखौ जोङो सुग्लाय होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे सेनो जोंहा मा होनो फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथनि माखासे फालांगिबो खालामनो हायो जों दा फिथाइ सामथाइनि फालांगि खालामनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जोंनि बे थाबाय थख सलिबाय थानाय बे जोंनि ओ समाजाव जोङो नुनो मोनदों ओ बुंनो थाङोब्लाबो बोथोर लायै बोथोर गोबां रोखोमनि फिथाइ मोनो दा बेबायदिनो माने बोथोर लायै बोथोर जोंहा फि थाइनि फालांगि खालामनाया गोबां मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो दा जोंहा बुं थाङोबा फालांगि बुंनो थाङोबा फालांगिनि बिथिङाव जोङो बांसिनै जों नुनो मोनो जे जोंहा लिचु ओ थाइजौ ओमफ्राय आपेल आंगुर बिदिनो थालिर दा बेफोर माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन फालांगि सोमजिनाय खो जों नुनो मोनदों दा बैफोरनि बेसेनाबो जोंहा गोबां बेसेन गोसा जायखौ ओ जोङो मा होनो ओ सामफ्रामबो बायनानै जानो हायाबाबो गोबावजों खनसे बा सम सम बायना जायो जानाय जायो आरोना जोङो दा बै समाव जोंहा बै माखासे से फालांगि खालामनाय सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनो दा बिसोरो बेजोंनो माने गावनि नखरखौ मोजाङै सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा समाजाव माखासे जौगानाय बा फालांगियारि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां दा बेफोरनि बिथिङावनो जोङो बुंनो हागोन जोंहा फा फिथाइ सामथाइयाबो जोंनि सुबुं मा हारिनि थाखाय गोनां होननानै जों बेनि थाखायनो बुंनो हायो आरोना जोंनि माखासे दुरबल जानाय खौबो बियो सुफुङो आबुं खालामो बेबायदिनो रांखावरिनि बा माखा मालाबा समाव गोनांथि थि जानायखौबो बियो आबुं खालामो दा बेफोरबायदियावनो माने जों जों सहाय सथ होनायनि थाखायनो जों माने जोंनि थाखाय जों थासान्दियाव बे जेनबा फिथाइ सामथाइया ओ गोनांथि थाबाय थागोन बा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां होननानै सानना लागोन आरोना जोङो। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि दिनैनि बे सावरायबाय थानाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा? औ दे।